नोंथां औ नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ नामा नोंथाङा?
औ आंथ' ओरैनो फैनो दङ।
औ दिनैनि टपिकखौ जोङो जिब जुन जिब जुनारखौ लानानै जोङो फिसिनायनि बागै जों रायज्लायनोसै औ औ नोंथाङा जागाय जागायदो जेनेबा जोङो न'नि दाउ अमा बोरमा जिब जुनारखौ जोङो फिसिनानै मानसिया मा मुलाम्फा मोननो हायो।
आं बुंनोसै बिदिब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुं माहारिया संसार जानायाव जिब जुनार दाावमा दाउसा बायदिफोरखौ लानानै गोबां सहाय मोनबोदोंमोन।
औ
बर' माहारिनि सुबुङा अमा दाउ फारौ हांसो मोसौ बोरमा बायदिखौ फिसिनानै न'खर सालायनायाव गावनि फिसायखौ एसे एनैब्लाबो सहाय होबोदोंमोन। जेरैबायदि अमाखौ फिसिनानै जोङो गावनि नांगौआव सुंसौनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो मोसौआ जाहैबाय गासैबो सुबुंनि थाखाय लोखि हिसाबै न'आव फिसिजानाय जुनार बोरमायाबो जाहैबाय न'आव फिसिजानाय जुनार जों दाव फारौनि बिदैखौ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायोमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो मोसौखौ मोसौ हालुवाखौ जों हालेवनायनि थाखाय नांथारगौ आरो मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होयो बेफोर गाइखेरखौ जों फाननानै एबा हाथाय बाजाराव गाइखेरनि साहा बायदिफोरखौ जों फाननानैबो रां खामायनो हायो गोदोनि आइजोफोरा बांसिनानो बेफोर जिब जुनार दावमा दाावसाफोरखौ लानानै गोबां रांखान्थि आरजिनायाव गावखौनो एसेब्लाबो सुंथानो हादों।
आरो बेफोर जुनाराबो सुबुंजों फिसिजानाय जाथोसे ननि जुनार जों मोसौखौ न'नि लोखिनानै हिन्दु सुबुंफोरा मानियो
आरो बे मोसौनि गोबोरखिखौ जों हासार बायदि याव बाहायो दा नोंथाङाबो एसे नोंथांनि मिथिनाय बायदि बुंदो
औ जोङो जिब जुनारखौ जों जिब जुनार फिसियोबा जों जोबोद सुबिदा मोननो हायो
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो जेरै मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननाय जायो गाइखेरखौ जों मोननानै बेखौ जोङो फानो बे बे फाननाय फैसाखौ जों रांखौ मोनोबा जोङो नांगौ मुवाखौ खौ जोङो बायनानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जों गाइखेर लोङो जों गाइखेर लोङोबा जों देहायाव बोलो मोनो आरो लोगोसे जोङो जोङो मोसौनिफ्राय जोङो गोबोर जों हासारबो मोननाय जायो। बे हासारखौ जोङो आबाद आबादावबो जोङो होनाय जायो आरो औ आरो आरो लोगोसे बिदिनो जोङो दाउ दाउफोरखौबो जोङो बिदिनो फिसिनानै गोबां बिदिनो जोङो माने बेदरबो जानाय जायो आरो लोगोसे जोङो। फानो फाननानै बेयावनो जों फाननानै रां मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो बिदिनो लोगोसे गोबां जोङो जिब जुनार जोङो। जेनेबा बिनो गोबां। रोखोमनि समायना समायना।
जिब जुनारनि दावदैफोरखौ जों जानो हायो।
औ हायो।
आलासि दुमसि बायदि फैब्ला जों न'आवनो थानाय जेरैबायदि। दाउ हांसो फारौखौ जों बुथारब्रबनानै जों आलासिखौ। बुजायनो हायो।
औ आरो लोगोसे जों लकेल दावआवबो जोङ।
फुजोनांगौ जायो।
औ।
आरो हाथाय बाजारफोराव जों। दाव फारौखौ बायनो थाङोब्ला गोबां। रां होनानै जों बायनांगौ जायो।
नंगौ नोंथां।
इसिबां बेफोरबायदि जों। दाउ अमा जिब जुनारखौ जों। बायनोनो नाङामोन गासैबो न'खरावनो। बेफोर जिब जिबिया थाखाजोबोमोन। नाथाय दिनै। आथिखाल मुगायाव बेफोरखौ खायसेया जायगा गैयैनि थाखाय। लानो नागिरला नाथाय थेवबो गामि ओनसोलाव बेफोरखौ। जों बांसिनानो। लखौ नुनो मोनो मानो होनोबा बेफोरो। बेफोरखौ फिनायाबो रांखावरिनि। रांखान्थि आरजिनायाव। आइजो माहारिखौ सहाय होयो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जाय न'खराव मोसौ गैया होननानै। बुङोब्ला बे न'खराव लोखि गैया होननानै। गोदोनि दिनाव। मानिनाय जायोमोन बेनिखायनो गोदो गोदायनि। समाव मोसौआ। बयनिबो न'खराव। फालो फालो थायोमोन आरो जों नुनोबो मोनोमोन।
औ।
नोंथांनि गामियाव दासिमबो। बेफोरबायदि जिब जुनार दाउमा दावउसाफोरखौ। लानायखौ नों नुनो मोनोना मोना?
औ मोनो जोंनि गामियाव। बिदिनो गोबाङानो सोरबा सोरबाबा। मोसौ मोसौ फिसियो आरो लोगोसे बिदिनो बोरमा। बोरमा फिसियो दाउ अमा बिदिनो जिब जुनार फिसियो बेजों। नो लोगोसे फ-फिसिनायजों लोगोसे जोङो फाननानै जों बिदिनो रां रुफा। मोननाय जायो आरो बे रां रुफाखौ जोङो नांगौ। खामानियाव जों बाहायनाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायदो
आरो दानि दिनावथ' गोबां बेफोर गोदान गोदान ओंखारनाय जेरैबायदि ब्रयलार दाउ बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजार आव फिनाय ब्रयलार दाउआव गोबां भिटामिन होनानै बेखौ थाबैनो सप्ता खननैयावनो देरहोनायनि थाखाय बेखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजारा साफिनो हमदों बेनिखायनो जों बेफोरखौ जायालाबानो गामि ओनसोल फोराव मोननाय जेरैदि न'आव फिसिनाय दाउ बेफोरखौ बेसेन गोसा बा बेसेन बुरजा होननानैबाबो
बायनानै जानांगौ नोंथाङा बे दानि
गोदान आथिखालाव ओंखारनाय ब्रयलार दाउनि बागै एसे बुंनानै होदो
औ बिदिनो जोङो ब्रयलार जों फिसियोबा जोङो ब्रयलारखौ जोबोद जोथोनै लाखिनो नांगौ जेरै ओ ब्रयलारनि दाना। आरो लोगोसे ओ बेखौ जोङो थाबै एसे मोजां जेरै जेरै ओ मोजां।
बे दाउखौ खाथियाव फिनो नाङा मानो होनबा बिनिफ्राय ब्रयलार दाउखौ जोङो गावनि न' साखाथियाव फिसिनो नाङा मानो होननानै बुंङोब्ला ब्रइलार दावनो जि बायदि जोङो आदार होयो एबा जों बेनो जि जाग्रा होयो बेहाय गोबां गेस ओंखारो बिनि थाखाय बेखौ हायोब्ला गोजान लांदां जायगायाव
औ नंगौ नोंथां औ।
औ।
बेफोर
औ।
दानि ओंखारनाय जुनारफोरखौ फिनो नाङा
नंगौ नोंथां।
दिनैनि
औ दिनैनि समावबो जानो हमबाय नोंथां। औ दे गोजोनबाय नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।